हेलौ अ नोंथां हेलौ अ खोनादों दे।
औ।
उम।
नोंथाङा दायो फ्रि दङ ने?
अ फ्रि दङ दे नोंथां।
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो होनना सिगांबोनाय जादों। नोंथाङा सावरायनो हागोन जानांगौ!
उम सावराय जागोनदे।
औ आं नोंथांजों आबहावानि सोमोन्दै इसे सावरायनो होननानै आवगायनाय जादों आरो।
अ दे ओमबा।
आबहावा होनना बुङोबाथ' जोङो सरासनस्रायै सोलिबाय थानाय बारहावा नङा होमबा?
अ अ।
जेरैबा आबहावा जोङो
उम।
जोङो ओरैनो सरासनस्रायै जोङो नुनो मोनो आबहावा गुबुंले जानाय जोङो बोयबो बुंथिलायो नङा होमबा? दा आबहावा गुबुंले जानायाथ' बांनायनि सायाव बांगासिनो दङ। दा बेफोरो आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो। माबादि जोङो। होबथानो हागोन बेफोरखौ जानो हागौ ओ गोबाङानो खुगाजों बुङोल' बा लिरनायाव लिरोल' नाथाय प्रेकटिकेलि जोङो मावनाय खौ जों नुनो मोना बा होबथानायखौ नुनो मोना। नङा होमबा?
उम उम।
दा बेबादिनो सोलिगासिनो दङ। दा बेफोरखौ जोङो आबहावा बिथिङावहाय जोङो माबादिहाय जोङो बेखौ ओ मोजां खालामनो हागोन। आबहावाखौ दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ आबहावा गुंबुंले जानाय होनबाथ' आंबो एमान बिदि आबहावानि बागै एसेबां माबा गैया जेनेबा एसेबांथ' रोङा। जेनेबा जिखिनि हमदांना मोन्दों बेखौ बुंनोसै आङो।
औ
आं जेनेबा बुहुमा बाथ' बिदिनो जोंनियावथ' दा दानि जुगाव जेनेबा दा दिगिटेल जुग जेनेबा बिदिनो गारि गुरा बांलांबाय। गारि मथरनि धुङा आबहावायाव बांलांबाय जेनेबा बिदिनो माबालांबाय । गासै बुङोबा सोरगिदिं जेखिबो गारि। थावनि धुङा बेजोंनो जोंनि खायसे आबहावायाबो। एसे गुबुंले जालांनो हमबाय आरो। इनि फारसेथिं आरो जोंनि प्लास्टिक बाहायनाय मानाय बेफोरबो बांलांगासिनो बेफोरखौ प्लास्टिकफोरखौबो बिदि डास्टबिनाव जमा जमायनानै सावनाय जाया जेनेबा दा। बेफोरबो मोनसे आबहावाखौ गुबुंग्ले खालामनाय जायो। जेनेबा दंफां लाइफां जाया अभार बाराद्राय प्लास्टिक। प्लास्टिक जोंनि बारि बाला बा लामाफोराव गारनाया बेफोर गारनायखोबो आं माने मोजां मोना इमान बिदि सावालासिनो बिदि गारलांबाय थाबा सानसे माने प्लास्टिक गोजा जानानै हायानो प्लास्टिकजो जमा जाजुबगोन माने हायानो कम बिदि बिफां लाइफां जानाय नोङा नामा बिदि सानो आरो आङो बिफां लाइफां जानाया रुदा सिथाबनो खम जानाय बिफां लाइफां जानाय मैगं थाइगं बिदिया खम जालांगोन नामा जोंनि बे जेनेबा माबायाव बुहुमाव बिदि अफार प्लास्टिक थो हाखो हायाव अपार प्लास्टिक गारलांबाय थाबा बिदि सानो आरो माने ना मा सामाफोरावबो नुलांबा मालाबा थांबा जायगा बेरायबा बिदिनो सानो आरो आबहावानि बागै अबेसिबा जायगा बेरायनो थांबा अबावबा पार्क अबावबा पिकनिक स्पटफोराव बिदि मालाबा मालाबा थांनाय जायोना बेरायनो मानो बेफोराव माने गाज्रि माने प्लास्टिकल' गोलैना थानायबा हाफोराव बिदि सावाबा बथल प्लास्टिकनि बथल आरो बिनि सेव बथल बिदि गोलैलाबायनायफोरखौ नुबा गोसोआ बोरैबा मोनो आबहावाया सानसे जोंनिया बिदिब्ला मा जागोन गुबुंले जागोन बिदि सानो दंफां लाइफांफोरखौबो माने बिदिनो दाननाय मानाय नुबा दंफां लाइफांफोरखौ बिदि गोजौ सोमखोर मोजां नुवाबा लामा लामा दंफां लाइफां नुबा लामा लामा नांदां बिदि नुबा सानो आबहावाया जोंनिया मा जालांगोन सानसे बिदि दफां लाइफां दानबाय थाबा बिदि सानो आरो ओमफ्राय बेफोरखोनो सानो आबहावाया बिदिनो गुबुंलेसो जालांगोन नामा जोंनि सानसे बिदिबो हमदांनो मोनो आङो जेनेबा आंनि साननाय मथेबा जेनेबा बिफां लाइफाङासो जोंनो जेनेबा आबहावायाव जोंनो बिफां लाइफाङा मेन जोंनि आबहावायाव बिफां लाइफां गैयाबा जोङो गोजोंबो जोंनि देहायाबो गैया होनना हमना लानाय बायदि जायो जेनेबा बि फांवसोनिफ्रायसो अक्सिजेन मोनो जेनेबा जों दा अक्सिजेन ओफ्राय आरो मा होनो बेखौ ओ कार्बन डाइ अक्साइद बिदि माबानाय जायोना बिफां लाइफांङासो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि ओखायनो आबहावाखौ गुबुंले खालामा जासे बिफां लाइफां गायनांगौ बिदि साब सिख खोन लाखिनांगौ आरो गामि गामि जेनेबा टाउनफोरावबो मानसिफोरा बेखौनो सानो आङो नोंथांमोननिखै आबहावाया दा माबायद बिदि जेनेबा गामि ओनसोलखैबोदि बिदि टाउन ना गामि जेनेबा बे गामि ओनसोलबाबो होनसै आङो गामि ओनसोलफोरखि माबायदि आबहावाया जेनेबा दा साब सिखोनफोरा
जोंनियावहाय ओरैनोथ' आबहावाया जोबोद मोजां नाथाय बेनि गेजेरावनो खायसे ओ गाज्रिबो थाखागोन दा बै गाज्रि खौसो आं बुंख'नो सानदों नैबे समाव जोंनियावहाय मा जायो ओ आबहावा गुबुंले जायो होनबा जोङो दैनि बिथिङावनो नोजोर हो दैया मा जायो जोङो दै दैमा दैसाफोराव जोङो ओ प्लास्टिक बथल बायदिसिना बेबायाददि गारनाय जोङो नुनो मोनो दा बैफोरखौ जोङो गारालाबानो जोङो दाबसे जायगायाव थुब्रायनानै दोनोब्ला बा सावगारोब्ला बा जोङो जोंफोरनियाव ओ बैफोर बायखोन्दाफोरखौ लांफैग्रा जोंनियाव ओ बेफारिफोर फैयो बैसोरनो जोङो हर फायोब्ला जोबोद गाहाम जायो होननानै आं सानो ओ जोङो नुनो मोनो आबहावा गुबुंले जानाय आरो ओ मोनसे आखल बे आखलखौ जोङो ओ सोलायनांगोन जेनेबा जोङो सिभिक सेन्स होनना बुंदों जायखि इंराजियाव बै सिभिक सेन्सा जोंहा गावबा गाव थानांगोन दा बेफोर गैयैनि थाखायनो जोंफोरनि आबहावाफोरा गुबुंले जानाय बांनायनि सायाव बांगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां औ ओ आबहावा गुबुंले जानाय दिनै जों नुनो मोनो मालाबा दैमा सेर बा दैसा सेरफोराव ओ ओ मानसि माहारिफोरा खायसे सिभिक सेन्स गैयिनि थाखाय बेफोराव मैला गारनायफोरा बांनायनि याव बांनाय हमदों। दा बेफोरो गावबागाव ओ न'खराव खायसे जोंहा ओ लेट्रिनारिफोर गैयिनि थाखायबो जोंहा फाय दैमा दैसा सेरफोराव बेबादि जोङो खिहैनाय जों नुनो मोनो आरो दा बैफोर बुस्थुफोरखौ जोङो नागारनांगोन बेफोरबो मोनफा मोनफा आबहावा गाज्रि जानायनि मोनसे ओ गुबै जाहोन आरो दा बेफोरखौ जोङो लाजिनायनि खोथा नङा बा बेफोरखौ माबानायनि खोथा नङा
औ
बेफोरखौ जों गावबा गाव सोलायनांगोन। बेफोर खौ सोरखाराबो बुंफैनानै फोजोबनो हाया, बा सोरबायाबो बुंनानै फोजोबनो हाया
गावबा गावनो दिनैसिम मोजां बिदि माबालाङाबा जोंनो निजे निजेनो आबहावाखौ गुबुंले खालामना लालांनाय बिदि जायो आरो जों मानसिफोरानो आथा बांसिन आबहावाखौ गुबले खालामनायनि जाहोना
औ बेफोर बेफोरखौ जोङो गावबा गावनो रैखाथि होनांगोन मानोना जोंहा दैमा दैसा थायोब्ला सो जोंनि थाखाय मोजां जायो। बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि थाखाय मोजां जायो नङा होमबा नों थां दा बेनि अनगायैबो जोंफोरा दिनैहाय जोङो पेट्रल डिजेल बेफोर खामगारनायनि जाहोनाव जोङो मोजां अक्सिजेन जोङो मोननो थाङा, अक्सिजेना गुबुंले जायो बेफोरो बांसिनै टाउन सोहोरफोराव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो।
ओं उम उम नंगौ
बैफोरनिफ्राय जोङो माबादिहाय रैखाथि मोनगोन
ओं जोंनि गामियारि ओनसोलनिफ्राय टाउन सोहरनि आबहावाया बांसिन गुबुंलेम माने लेथ्रा बिदिनो गुबुंले जालांगासिनो टाउन सहराव बांसिन बिदिनो दुङा सुङा बांसिन थांलाय फैलाय गाज्रि हावा गाज्रि दुङा बेफोरनि थाखाय बां सिन गुबुंले जालांगासिनो आरोना नोंथां!
औ
नुनो मोननायावहा उम
ओ थारैनो
उम
ओ बेनि अनगायैबो जोङो गाव गावखौनो जोङो सामलायनो रोङाब्ला जों जिब जुनार खौ मा सामलायगोन नङा होमबा! दा बेबादिनो जोङो मानसि माहारिया बयनिख्रुइबो जौसिन जिब जायखौ होनना बुंदों। दा बै जौसिन जिब जों गावनि गावबा गावनि सिभिक सेन्सखौ जोङो बाराय होना लानांगौ होननानै आं सानो। दा आबहावा गाज्रि जानायनि जाहोनफोरा बेबादिनो गोबां दंबावो। ओ जोङो इडास ट्रियेल गायसननाय बेफोरबो मोनफा मोनफा गुबै जाहोन।
औ
नङा होनबा!
उम उम नंगौ।
आरो आबहावाखौ जोङो हानायमानि जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो दंफां लाइफां गायोबा जोङो जोबोर मोजां। मानो होनबा जोङो फांसे दंफां फांसे दंफां जुदि जों दानफायोब्ला जोङो सेजौ सेजौ दाल बा सेजौ फां जोङो दं फां गायनांगौ अबोलासो आबहावाया
होमबासो आबहावाया उम मोजां जायो उम जेनेब्ला साननानैला फांसे दं फां देरनो गोनांबा बेसे बोसोर बोसोर जुग जुग नांगौ जोंनो खायसे बंफाङाथ' थाब देरा जेनेबा बोसोरनै बोसोरथामावथ' बिदि देरनाया मोजां जानाय जाया मोजां फांसे बुफां गेरेमसा सोमखोर जों मोजां बानायनोबा आबहावा मोजां बानायनाय जोंनि देहा सोलेरनो थाखाय मोजां मिथिंगाखौ मोजां खाला खिनोबा जेनेबा मोजां थानो थाखायबो फांसे दंफां जानोबा से बोसोर बोसोर नांगौ फांसे दंफां देरनोबा जेनेबा बेखौदे मानसिफोरा बुजियानो खायसे फां लाइफां दानफायबोगासिनो हाजो ओनसोलाव बिदिन दंफां लाइफां दानफाय दानफाय न' लुना थानाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो जोङो। लांदां जाबोबाय थानाय
बा बिब्दिनो आबहावा गुबुंले जानायनि गुबै जाहोनफोरा बेफोरखौ जोङो हानायमानि जोङो गावबा गावनो फोसाबनांगोन बेफोरखौ सोरबा आ फा दाबा सोरबा सोरखारा बेफोरखौ फोसाबनानै होफैबाय थानो हाया बा समबो गैया बेखायनो जोङो गावबा गावनि जोङो ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जों आबहावानिखौ जों माबाददि रैखाथि मानो होनबा आबहावाखौ जों मोजां लाखिब्लासो जों सुबुं माहारियाबो थांनानै थानो हागोन नङा होनोमबा। दा बे हिसाबै जोङो ओ रैखाथि होनांगौआ जोबोद ओ सांग्रांथि जानांगोन जोबोद मोजां नांबाय नोंथांजों आबहावानि सोमोन्दै सावरायनानै। आ नोंथां नैबे समाव आबहावानि सोमोन्दै सावरायनायखौ
ओ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय दे। आ दे।